बुं नोंथां
औ औ नोंथां खोनादों।
हेल' औ खोनादों नोंथां औ।
ओ नोंथांनिया एसे नेटवार्कनि प्रब्लेम जादो माने माथोखो खोना फैयाखै नोंथां हेल'
औ नोंथांखौ आं आबादनि नोंथांखौ आं आबादनि बागो फंनैसो सोंनो हागोन ना?
औ नोंथां हागोन।
उम नोंथां मोननिथि दासान्दै आबादखौ बेसे बेसे माने ओ हाजिराफोरा टिखाफोरा बेसे
हेल'
खोनायाखै नामा?
नोंथांनिया नोंथांनिया नेटवार्कनि प्रब्लेम जादो एसे ओ दावथुबा हामगोन नामा?
अ र'
औ आबादनि बागै मा होनदों
औ आबादनि बागै दा नोंथांमोननिया जायबा टिकाया बेसे दामफोरा नोंथांमोननि गामियाव?
औ औ नोंथां जोंनि हालामावथ' बिदि गोबां नङा ओ थेवबो नोंथाङा होननाय बायदि आं खोन्थानोसै आरोना ओ जोंनिथिं ओ आबाद गायनायाव ओ हाजिरा एबा थिखायाव आरो ना ओ थिखायाव जोंनिया ओंखाम जानाय गैया आरो ना ओंखाम जानाय गैया बेयाव ओ बारस' थाखा ओमफ्राय सा खोनसे हैयो सोरबाबा खोननैयाव खोननैहा लागै हैयो आरो ना। सानजौफुआव माने। ओ जिसे जिसेथायाव खनसे होयो आरो बिदिनो ओ सारिथा एबा थिनथासोआव खनसे हैयो बिदि खननै हैयो आरोना बिनिफ्राय ओ हाजिरा होनोबा आरो ना हाजिरा होनोबा जोंनिया मा ओ ओ ओंखामा सानजुफुआव खोनसे ओमफ्राय ओ सारि थिनस' आरोना ओमफ्राय ओ साहा खोनसे हैनाय जायो। ओ इख्र'थासेयाव ओमफ्राय आरो ओ बिदिनो ओ ओंखाम खोनसे होयो ओ बिदिनो सोलिगासिनो दोङो गायनाय फुनायाथ' एसे जोबहांबायानो। दाख्लै साननैयावसो एसे प्रब्लेम जादोंमोन मानो होन ब्ला ओ हाजिराबो नागिरना मोनस्लाबाखैमोन थिखा होनबाबो नागिरस बना मोनाखैमोन इदि जादोंमोन आरोना ओम नोंथांमोननि थि बेसेबां आव सोलिगासिनो दासान्दै गायनाय फुनाया नोंथांमोननिथि जोबस्र'बाय नामा नोंथाङा ओ बुंनो हागोन एबा फोरमायनो हागोन नामा?
हागोन हानाया जोंनिया जोंनियाबो दा बिदिनो सोलिगासिनो र' नोंथांमोननि थिं जेरै जोंनियाबो बिदिनो सोलिगासिनो। थेवबो जोंनियाबो दा जोबस्रां जोब्बाय गायनाय फुनायफोरा। आङो आरो नोंथांखौ फंनैसो सोंबनि
औ नोंथां
आगोल आगोलनि आबाद मावनायादि बोरैमोन दानि आबाद मावनाया बोरै आगोलदि बोरै हेलेव हालेवोमोन माजों दा बोरै हेलेवो नोंथांमोननि गामिथिं?
औ नोंथां ओ गोदो गोदायथ' आबौ आबैमोन थानाय समाव ओ जोंहा माने बिदिनो हालजों हाल मोसौ न'खराव न'खर हाल मोसौ माने ओ हालिनै हालिथ मालागै नुनो मोनोमोन दानियााथ' बिदि नंला दानिया टेक्न'लजिनि जुग मानो होनबा बेयो साइन्टिस्टजों बानायजानाय मोनसे मुवा ओंखारदों मानो होनबा बे मैयानो जाबाय ट्रेक्टर इन्जिनजों इन्जिनजों बानाय जानाय आरो ना। टर ओंखारदों बिदिनो गोबा गिदिर गिदिर मेसि थिं ओंखारदों आरोना बेनिखायनो दानिया मोसौ हालिजों हालेवनायखौ नुला आर ना बिदिनो ओ ट्रेक्टर फोरजों एवनायखौ नुनोसै बांसिन ट्रेक्टरजों एवो गोदो गोदायथ' हाल जों हजोंनो एवनानै हालजोंनो फोजोबोमोन दानिया बिदि नंला दानिया गोबां समजों लोगोसे जबां खारफाबाय आरोना दानि सुबुंफोरा। समजों खारफानो सोलोंबाय समनिफ्रायाय हायोबाथ' समनिस आगोल हरगोन। ओ बिदि आरोना नाथाय बिदि नङा समनि सायाव आगोल खारनो हाया मालाबाबो ओ सानफ्रोमबो जों समनि उन उनसो खारफायो। बेखौ गासैबो मिथियो ना खायसे सोरबा ओ बिदिनो माबा नांगौ मावो गायो। गायनाय समाव गायना लायाबा मावनाय समाव मावना लायाबा जोंङो माखौ जागोन। बोसोरसे खालाय जानांगौ ना बिनि थाखायनो आबादखौ मावथारनो गोनां जायो आरो